आं थाङा
मा होनो नोंथां
खोनादोंना नोंथांङा?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ अ नोंथांङा ओरैनो दान्दिसे सम दंथ'यो ब्ला जोंङो मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो हागोन नामा?
औ औ औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां माने। दानि आरो गोदोनि मुगानि बागै सावरायनोसै आरो।
औ सावरायदो दे नोंथां सावरायदो।
माने गोदोनि दिनावथ' बिदिनो गोबां बिदिनो न' बांफ्रा माने। दानिया मोजां नङामोन। गोदोनि दिनाव बांसिनानो माने थुरि न'फ्राव थानो मोनोमोन बिदिनो इन्जुर फ्रा माने बांसिन हाजों लेरनाय आरो हायाबो माने बिदिनो हायालाय गोबां दं किन्तु जोंनिया माने ओ आबादफ्रा माने बांसिनानो माने माइ आबादल' गायोमोन। आरो जोंनिया न' बांफ्राबो माने साफा नङामोन आरो बिदिनो गोबाय गिजि बांसिन जायोमोन आरो जोंना गोदोनि मुगायाव माने बांसिन लोंनाय जानाय जुमाय लोंनाय। बेदर जानाय, बिदिनो सोरनावबा आलासि, जानाय सावरि जानाय। बायदिया बारा जायोमोन आरो गोदोनि दिनाव। मोजांमोन मानो मोजां होनोबा? गोदोनि दिनाव फैसा थाखानि बारा गोनांथि जायामोन। मानो गोनांथि जाया मानो होनोबा माने खामानिफ्राव बयबो मदद‌ हो होलायलायो आरो जानो थाखाय गावबागाव बारियाव मैगं थाइगंफोरखौ गायजोबखायो। अखल बायनांगौमोन थाव आरो संख्रि बायदिल' बायनांगौमोन।
माने गासिबो बुस्थुआनो थाजोबखायोमोन आरो गोबां मावथिमोन गोदोनि सुबुंफ्रा गोबां खस्थ' खालामोमोन। गोबां सान्दुंफ्राव थानानै बिदिनो खामानि मावनानै जायोमोन गोदोनि सुबुंफ्रा। गोदोनि आबै आबौमोनफ्रा जोंनि आबै आबौमोनफ्रा गोबां बिदिनो। खामानि मावनानै बिदिनो गावनि उदैखौ सुफुङोमोन गोदोहाय मिलबो गैयामोन नालाय। गोदो माइरं संनोबा मिलबो गैयामोन बिदिनो उवाल गाहेनफ्राव बिदिनो। माइरंफोरखौ बिदिनो गोबां खस्थ' खालामनानै सौनांगौ जायोमोन बिसोरो। उवालाव गायन सौयै सौयै बिसोरो माइरंफोरखौ बिदिनो संना जानांगौनो गोनां जायोमोन आरो मालाबाफोरो। दैबानाफोर जाबाय बायबा बिसोरो गोबां खस्थ' मोनोमोन बिनि थाखायनो माने बिसोरो माइरं। बायदिफोरखौ मोनाब्ला बिसोरो। जोंनि आबै आबौमोना जोंनो खोन्थालांदों आरोना। आरो बिसोरो माइखौ माने बिदिनो। बिदिनो माने देग्लिनानैनो माने संनो गोनां जादों आरो। दसे सम मासे समाव बिसोरना दै बाना जानायनि थाखाय। दा गोदोनि दिनाव बांसिनानो माने आबै आबौमोनहा बांसिनानो माने मावथिमोन बिदिनो गोबां खस्थ' खा खालामनो हायोमोन गोबां बिदिनो सैज्य' खालामनो हायोमोन माने ओमफाय दानि मुगायाव माने। बेफोर गैलिया बेनि उल्था आरो। दानि मानसिफ्रा बांसिन माने ब्रेन्डजों बाहायो। बांसिन माथाजों खामानि मावो बांसिन माने खस्थ' खालामनो नागिर बांसिन ब्रेन्ड बाहायनायाव माने एसे माबाया साबसिन जादों आरो जानायालाय। न' बांंफ्रा न' बांंफ्रा गोदोनिजों दानिजों गोबां फाराग दङ। गोदोनि न'फ्रा जेरै थुरिनि न'मोन दानि न'फ्राथ' पाक्का बिल्डिं आर सि सि बायदि लुगलाजोबबाय दानिया आरो जायनाव गैथाराबाबो माने थिंनि न' नुगोन आरो ओमफ्राय इथा वाल होनाय बिदि नुगोन आरो गैथाराबो। सिगांनि समफ्राव माने बिदिनो सरखारनिफ्राय जोंनो बिदिनो न' मोनबाबो माने बिदिनो फुलवाल बायदिफोर न' मोनामोन दाथ' घरै घरै मोनफ्रोमबो न'खरनो माने सरखारनिफ्राय माने बिदिनो न' गंफा गंफा होजोबखाबाय। बिनि थाखाय माने गोबां माने मोजां जादों बयनिबो न'खर न'खराव थाङोब्ला बिदिनो इथानि न'खौ ओंखारगोन आरो दा गोदोनिफ्राय गोबां फाराग जाबोबाय गोदो बिदि इथा बायदिखौ बायनानै लुनो हायामोन फैसा थाखाफोरा जोबोद खममोन गोदो बेसुमफ्रा बांसिन जानो थाखायसो खामानि मावोमोन बिदिनो। मोजां ओं उनाव इयुननि थाखाय मोजां मावामोन बिसोरो बांसिनानो माने जानो थाखाय मावोमोन आरो। बिसोर माने बांसिन बिदिनो जानाय लोंनायफ्राव बांसिन दिनखौ हगार हरोमोन आरो। दानि दिनाव बांसिनानो माने मबाइल नायनानै हगारहरो जे बांसिन खामानिखौ बारा मावनो नागिरा दानि मानसिफ्रा बांसिन आरामाव थायो। गोदोनि आरामाव थाया गोदोनिफ्रा माने मबाइलबो गैयामोन नालाय गोदोनि जुगाव बांसि दिन इन्टारनेटफोरखौ मिथियामोन बिदिनो फन रायलायनायफोर गैयामोन बारा खममोन रायलायबाबो माने बिदिनो सोरबाफोरनाव गोदोनि फिसा नकिया मन्दिर ओंखारनायफ्राव सोरनाबा दङ सोरनावाबा गैया बिदिनो माहाजोनफोरनावा थायोमोन आरो। आरो रेडिअ'फ्राबो गोदो माने सोरनावबा बायोबाथाय माने ज' ज' थांना नायोमोन बिदिनो टिभिफोर सोरबा लादावबाथाय बिदिनो सोरबा लादावबाथाय बिदिनो ज' ज' थांना नायोमोन बिदिनो गोबां सुबुंफ्रा माने बिदिनो सोरबा गोदान बुस्थुफोर बायनानै लाबोयोबा थाङोमोन दानि दिगाव माने सोरबाफोर बाय माबाफोर गोदान बुस्थु बायना लाबोबा माने रावबो नायनोबो थाङा बिदिनो गावबाागाव बिदि जायो आरो बायनानै दा बयबो मिथिजोबखाबाय नालाय बिदिनो गोदान गोदान बेसादफ्रा माने बायबानो मोनोलाय दा माने बांसिनानो फैसानि सो मावो आरो खामानिखौ फैसानि थाखाय माने जेबो खामानि मावनाय बिसोरो दानि दा जुग आरो गोदोनि जुगजों गोब दा गोबां फाराग आरो। दा नोंथाङाबो बिदिनो बुंदेरो दे मानि दानि आरो गोदोनि जुगनि फारागखौ खोनादोना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ दे नोंथाङाबानो बुंदों बिदिनो दानि आरो गोदोनि बिदिनो जुगनि फारागखौ
अ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों
नोंगौ गोदोनि समाव जों माने बिदिनो नोंथाङाथ' गोदोनि बागै माखासे गोनां बाथ्राखौ फोरमायलांबाय आंनो औ गोदोनि समाव बिदि बिदिनो माने गोदोनि समाव गारि मथरा बारा गैबाङामोन ना। थां आरो गोदोनि समाव जोङो बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो गोबां उसुबिदाबो जायोमोन गारि मथर गैयिनि थाखायनो दङब्ला बांसिन गोदोनि समाव साइकेल लानानै जोंङो गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जायोमोन बा जोंङो साइकेलखौबो गासैनिबो न'खरावबो गैजोबामोन बा गैया थायामोन आरो बै गोदोनि समाव दा आथिखालाव जों बैफोरनि बा गोदोनि सम आरो आथिखालनि सम बुंनो थांङोब्ला गोबां फाराग दंसै बा गोदोनि समाव जों साइकेलजों बेफार फालांगि खालामनो गोनां जायोमोन दा आथिखालाव जोंङो गारि मथर मथरफोर जों बेफार फालांगि खालामनो हाग्रा जाबाय। जायनि जाहोनाव जों गोबां सुबिदा मोनग्रा जाबाय आथिखालाव। जायनि जाहोनाव जों गोबां सम बायदियै माने बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो जों सुबिदा मोनो। बा जोङो नांगौ रोखोमनि खामानिफोरावबो जों हेफाजाब मोनो। गोदोनि समाव जोङो गारि मथर बा गैयामोन सोरनिबा न' न'खराव गंसे थायोमोन बा सोरनिबा न'खराव साइकेल थायोमोन सोरनिबा न'खराव इदिनो रिक्सा थायोमोन सोरनिबा न' खराव थेला गारि थायोमोन सोरनिबा न'खराव मोसौ गारि थायोमोन गोदोनि समाव। बैफोरनि गेजेरजोंसो जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव जोंङो बेफार फालांगि खालामहैनो थाखाय जों थांनो गोनांब्लाथाय। सम बायदि मोनहैनो गोनां जायामोन जायनि जाहोनाव माने सम बायदि मोनैनि थाखाय मालाबा समाव गोबां फेलें जानांगौबो जायोमोन बा गोबां लस जानौ जायोमोन बेफार फालांगि मावनाय समाव बा गोदो जोंङो। गोदोनि बाथ्राखौ जों नोजोर होनानै जोंङो बुंनांगोन बि ओ ओ ओ माने माने बायलाय फानलायबो गोबां सोलियोमोन आबादनि सायाव। माने बिदिनो मुवा बेसादनि सायावबो जों बायलाय फानलाय बिदिनो माखौ बायनां गौ माखौ बायनाङा बा जोङो मुवाजों मुवाबो सोलायोमोन आरो गोदोनि समाव जों। गोदोनि समाव गोबां माने मुवा बेसादफोरा खम खम बेसेनावबो मोजां मोनोमोन बा गोदोनि मेगं थाइगंफोराबो एसेबां मेडिसिन होनायबो नङामोन गोबां मोजां मोजांमोन। आथिखालाव मानो होनोब्ला बांसिनै मेडिसिन होनाय मैगं थाइगंफोराबो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा थाब थाबनो बेमार जानांगौ जायो जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा थाब थाबैनो माने बैसोनो जानानै माने जिउ गोमानो गोनां जायो। जा गोदोनि समाव जेरैबायदि मोजांमोन आथिखाला गोबां सोलायनायनि गेजेरजों आथिखालाव गोबां माने थांनानै थानायनि राहानि बेलायावबो गोबां माने खैफोद बा गोबां माने गरम मा होनो आथिखालाव दै-दैज्लां बोथोर बै दैज्लां बोथोर समाव माने गोबां गरम जायो। बा बिफां लाइफाङानो माने गैयिनि थाखोनाव आबहावायाव गुबुंले जाबाय। जायनि जाहोनाव जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोल बा गासै जायगायावनो आथिखालाव माने बिफां लाइफां खम जानायनि जाहोनाव गरमबो जाबाय गोदोनि समाव एसेबां गरम नङामोन खाथि खालायाव बिफां लाइफां दङ'मोन खाथि खालायाव हाग्रा दङ'मोन। खाथि खाला ओनसोलाव माने बा बिफां लाइफां थानायनि जाहोनाव बार बारनायनि जाहोनाव जोंङो माने बारखौ मोननायनि जाहोनाव जोंङो माने बार मोनो गोदोनि आरो दानि गोबां फारां दं होननानै आं सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायदो आरो फोरमायनानै दिनैनि आयदाखौ फोजोबनो नाजादो नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। माने गोदोहाय बांसिनानो माने बांसिनानो बिदि बिफां लाइफांफ्रा गोबां दंमोन। आरो दानि दिनाव माने गोबां खमसै। गोदोनि दिनाव बांसिनानो फिफां लाइफांखौ माने जोबोद दोनोमोन। दानफायनो नागिरामोन दा माने गोदान जुगाव माने बांसिनानो माने दंफां लाइफांखौ गोबां खामानियाव बाहायनो नाजादों जेरै न'फोर लुनाय बायदिफ्राव बिदिनो साथारिं बायदिसिना हानायाव माने गोबां नांगौ जायो बिनि थाखायनो। दंफांफोरखौ गोबां दानफायबाय बिनि थाखाय बि दुङा दा गोबां बारा जाबाय सिगांनि बायदि बिदुङा दा गैलिया। सिगाङो जोङो इसेबां गरमबाबो जोङो थानो हायोमोन। दाथ' माने बेबायदि जाबोबाय माने जोङो बायहेरायाव ओंखारबानो बिखुङानो खामलाबनो नागिरो माने। दा माने रावबो हानो नागिरला आरो सान्दुंखौ माने आरो जायफोर हायो बिसोरो हाबाबो माने न'आव लोमजागु फैलाय नांगौ जायो माने न'फ्राव माने लोमजागु लायफैयो आरो बेबायदि जाबोगासिनो जुगा माने। सानसे माने जोङो बिदुंजोंनो माने जोङो थैजोबसिगोन बायदि अबस्था नुहरबाय आरो आं। बिफां लायफाङानो दानफायगासिनो दानफायगासिनो बिफां लाइफांखौ गायनायाव गैया। बिदिनो फांसे बिफां दानफायबा जोङो फांब्रै फांबा बिफां गायनांगौमोन जोङो। गोदोनि दिनावथ' गोबां बिफांफोर लाइफांफोरखौ जोङो दाननायफोर नुनो मोनामोन आब आबै आबौमोना बांसिन बिफांफोरखौ अनोमोन खोमा। बिदि जोबोद दोरोमोन बिफां सायाफ्राव बिसोरो गोबां जिरायनानै बायदिसिना सेन खाथि बायदिसिना बिबां हेबोमोन जेखाइ खबाइ दानि मानसि दानि गोदान जुगायाव माने गोदोनि आबै आबौफ्रा थैलांजोब्बाय नालाय। दा सेन खबाय बायदिफोरखौ जों गोबां खम नुनो मोनसै हेबनायफोरखौ जाय दंसाबो गोदोनि एसे थानायफ्रा बेफोर एसे एसे सेन खबाय बायदि गैया जोरै ओरैनो थानो ओरैनो थानानै माने बि समखौ बेखार खालामनो नाजाया। गोदोनि आबै आबौमोना गोबां बिदिनो सेन खबाइ हेबनाबो माने गोबां रां खामायोमोन। दा नोंथां होनबा जोंना सावरायनाया जेसेबाङावनो जाथ'सिगोन। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय औ औ दे।